औ
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
अ अ
नोंथांनि बादिब्ला दायो ओरैनो मानि सायाव सावरायोबा मोजां जागोन बादि नोंथाङा सानो?
ओ बेरायनायनि बारै सावरायनोसै नामा?
औ जायो नोंदां औ नोंथां? ओ नोंथाङा दासिम ओ बबे बबेयाव ओ बेरायखो? ओरैनो आसामाव आरोना आसामनिबो अनगायैबो गुबुन जायगायाव बेरायबाय नामा नामा नोंथाङा?
आंथ' गुबुन जायगायाव थांनाय जायाखै दासान्दि। आसामावनो बेरायबाय आरो माने बांद्राय बिदिबो बेरायनायनि सम जाया नालाय
औ
बे उन्दैयाव जेब्ला फरायनाय गैयामोन बिदि टाइमाव बेरायनायानो आरो दा सान्दि टाइमखौनो मोना ना?
औ नोंथाङा ओरैनो बहा बहा बेरायफेरखो नोंथां?
उन्दै समावथ' ओ शिबसागर काजिरङा बिबदि जायगाफोराव थांदोंमोन आरो।
अ
आं होमबानाथ' जेबोखौनो माने बुजिनाय जाथ'वाखैमोन उन्दैसोमोन नालाय।
औ
बांद्राय गोसोआवबो गैला
औ बेनिफ्राय देन नायलाय नोंथाङा बबे बबे बेरायखो ओरैनो?
देरनानैथ' बिदिनो ओ मा होनो ओ बिदिनो खाथि खालाफोरा थाङो आरो बांद्रे सरलपारा बिदि जायगाफोराव पिकनिकफोरा थांनाय जायो ओमफ्राय गोजानाव थांनाय जायाखै देरनानै।
अ गुहाटियाव बेेराया
गुवा-ग-गुहाटिफोराव थांनाय जायो। औ खामानि थाबासो थांनाय जायो आरो बिदिनो बेरायजा बेरायनायाबो बिदिनो जाहैयो।
औ ओरैनो गुवाहाटियाव मा मा जायगायाव बेरायखो?
उ मा कामायख्या, बालाजि मोन्दिर फोराव थांनाय जादों। औ ओमफाय
बेनि अनगायै बांद्राय बेरायनाय जायाखै आरो गुवाहाटियाव। बांसिनानो आंना एग्जाम थाबाल'स थांनाय जायो नालाय। ओमफाय टाइमफ मोना बिदि
औ
आंबो बांद्राय बेरायनाय जायाखै नोंथां आंथ आसामनि बाहेराव बेरायनायानो जायाखै आस मावनो बेयावनो जे बेरायनाय जादों आरो बे गुवाहाटियावनो बांसिनै बेरायदों आरो बेनिफ्राय बे मानास नेसनेल पार्क दङ ना
अ अ औ मानासखौ बावदो आंबो थाङो बेयाव उन्दैयाव।
औ बेवहाय दाखालि बावैफोरसोल'सो नै एप्रिल मान्थआवसो आं बेरायना फैदों आरो बैसागोआव। बैसागो समनि साननै ओ बैसागोआवनो बेरायनो थांदों आं। मोसौ थुखैनाय खालिमोन आरो बि दिना।
बहा बहा बेरायखो?
ओ बेवहायथ' नोंथां बे आङो गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालियावनो फरायोमोन नालाय ओ बे जेब्ला गुवाहाटि मुलुग सोलोंसालियाव फरायदोंमोन अब्लानिया आङो बे कामाख्याव बेरायदोंमोन आरो लोगोदों।
उ
हो बेनि उनाव बे आदाबारि दङ ना?
औ
बे आदाबारियावनो बेरायदों आरो बेनि उनाव ओ बे मुलुगसोलोंसालियाव थायो बाथाय आरो बांसिन बेरायनाय जाखायाखै जेब्ला मुगसोलोंसालियाव फरायदोंमोन। ओ बेनि उनाव आरो बोरावबो थांनायानो ओ बेनि उनाव दिपरबिलआव थांदोंमोन आं लोगो फोरजों बि इउनिभारसिटिनिनो औ ‌ बेनि उनाव जेब्ला बे इउनिभारसिटिनिफ्राय बार'गयो अब्लानो आङो बे माबायाव थांदोंमोन आरो दै तेजपुराव थांदोंमोन चित्र लेखादोंमोन ना आरो अगनिगर दोंमोन तेजपुराव बेखौ नायनानै फैदों आरो ओ बेनि उनाव बे नगावआवबो मिथुनजै टेम्पोल दोङो ना
औ बेयावबो थांदों आरो?
औ बेवहायबो थांनाय जादों।
औ आंथ' नुफेराहाय आं मबाइलावल'स नुबाय थायो बे मन्दिरखौ।
औ जोबोद मोजां बे जायगाया जोबोद जेब्ला मोनाबिलि जायोना अब्ला बांसि सिनै मोजां आरो गैयो बेनिफ्राय माने फैनोनो बायो आरो। जोबोर गोसो बोनो गोसो बोहोनो हायो आरो बियो गोसो बोनो हायो मानसि निफोरनि गोसोखौ आरो बिराद सान्तिबो मोनो आरो बे खौ नुयोब्ला जिहेतु ओ मोनाबिलियाव गोबां लाइट फोजोंनानै दोनोना बेवहाय
औ औ
बेनि थाखाय आरो बांसिनै मोजां नांङो आरो।
औ
ओरैबायसा नांङो जेन सोरगोफुरियाव थानाय बायदि नांङो आरो बि
औ औ ओमफ्राय मा होनो भुटानाथ' बां द्राय गोजान जाया दा जोंनिफ्राय बेयाव थांदोंमोन नामा?
नोंथां थ' बेवहाय थांङाखै खिन्थु आं बेवहाय ओ बे ओ माबायाव थांदोंमोन आं बे मा होनो बुंङो है जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिकाव मोनसे दोंङोमोन आरो बगामाथि होननाय।
औ
बेवहाय मानसिफोरा गोबां पिकनिक जानो थांङो बेवहाय आंबो आंनि फ आंहा कारजेन मोनजों आंनि बिनानाव मोनजोंनो थांदोंमोन आरो खनसे बेरायनानै फैदोंमोन।
आंथ' मा होनो बे भुटाननि गेटसिम थांनाय जादों ओमफाय बारनो मोनासै आरो। बारनानै भुटाननि माबाखौ नुहैनो मोनासै नायहैनो मोनासै। गेटसिम ओरैनो गिदिंना फैफिनदों थांनानै। आंनि खायसे दकुमेन्टसफोरखौ लांफानाय जायाखैमोन आरो ओयक बे सानखालि बे
औ बेवहायथ' आधार कार्ड नांगोन खोनादों आं ना?
औ औ नांगौ भटार आइ दि ओमफ्राय आरो बिदि माबा डकुमेन्टस नांगौ आरो। औ भटार कार्डखौनो नांगौ औ।
औ बेनिफ्राय नोंथां नोंथांङा सरलपारायाव बेरायफेरबाय नामा?
औ आं जेब्ला ओ क'क्राझाराव थायोमोन फरायनो थाखाय माना लोगोफोरजों थांदोंमोन आरो पिकनिकवाव खेबसेल' थांदों आं ओमफ्राय जेरावबो बेरायनायानो जायासै आं सम खौनो मोनामोन नालाय बेखायनो
बे सरलपारा जायगाया माबायदि नोंथां? ओरैनो बिनि अ हाजो दंङ नामा बिनि
हाजो थ' मा अन्थाइ ओमफ्राय दैमा दं आरो बेयो बर्डार जाहैयो नालाय भुटाननि ओमफ्राय बे दैमानि मा होनो बे दैमायानो ओ जोंनि आसाम आरो ओ माबानि बर्डार जाहैयो आरो भुटाननि।
औ
बेयो बेखौ बारबानो माने दैमाखौ बारबानो भुटान ओमफ्राय बे ओरैथिंसे औवो थाबानो आसाम बिदि जाहैयो आरो।
औ
ओमफ्राय दैमायाथ' जि साफा आरो गोजों ओम फाय नुनायावथ' जि सान्थि नुयो थेवबो हाबनानै नायबासो मिथियो आरो जि
नोंथां औ बे सब सलपाराया बे दारागावखौ बारनानै मोनो नामा?
ओहो ओहो दारागाव नंङा बे क'क्राझारजोंसो नालाय।
अ क'क्राझारजोंसो न अ अ बे बे दारागावनि उनाव माबासो मोनो नोजां स'कि
औ सकि मोनोदां औ आंबो बांद्राय मिथिया लै। दारागावा बांद्राय जोंनिफ्राय गोजान जाया। खाथि गानानैबो आं दिनै थांफेराखै आरो दिनैसिम।
दारागाव आं खेबसे लोगोफोरजों थांदोंमोन जेब्ला गरम बनदोंमोन ना बेवहाय जोंना गरम बन्द'आ जिहेतु जोंना अल बड' स्टुडेन्टस इउनि-इउनियननिफ्राय आरो जोंनि रंङियानिफ्राय आनस'लिक एबसुनिफ्राय मोनसे ओ गरमन्द'आव फरायसाफोरखौ ओरैनो फ्रियै कर्स होयोमोन आरो कचिं लाहैयोमोन बेवहाय जोंखौ फोरोंगिरि महरै सायख'दोंमोन आरो बेवहाय सायख'नानै जेब्ला जों ओ बेवहाय लोगो बेनिफ्राय जे एसे जोंनो रां होदोंमोन बेजोंनो लोगोफोरजों बेवहाय दुगैहैदोंमोन आरो जोङो।
औ ओमफाय दैमाया गिदिर ना?
दैमायाथ' ए एसेबां उमहो ओ नो नो बेवहाय माने दैमाया बांद्राय दैमा माने बे माबे दैमाजों बोहैलांदों बेखौ मिन्थिया खिन्थु एस से बेयो बांद्राय गुवार नङा आरोना दैया बोहैनासो फैनायमोन आरो।
औ औ।
औ। बेवहाय जों जेब्ला थांदोंमोन अब्लाना बेवहाय दैया बांद्राय गैयामोन आरो दैया साफा नङामोन आरो‌।
औ उम आमफाय आम आमफाय दासान्दे बो जेरावबो थांथ'थाराखै नामा?
दायो नोंथां आं जेरावबो थांथ'नाय जायाखै। ओ बेवहाय नै दायो आं गुहाटि मुलुग सोल ओ गुहाटियावनो थायो थेवब्लाबो माने गुहाटियाव थायोब्लाबो आं बेरायनाय जायाखै आरो। ओ खेबसेल' आं लोगोफोरजों बालाजि टेम्पोलाव थांफेरदो आरो नै नै नैयाव थानाय।
औ बालाजि। औ बेयावथ' गोबां माखासे टेम्पोल दंना बि सिङावनो बे मन्दिराव दस्रा दस्रा ओमफाय जायगाफोर फ्राबो जि साफा गुफु-गुफुर खालार
औ बे मन्दिर सिङाव हाबफेराखै आरो आङो। खुलुमफेराखै ओहो थांनाय जादोंमोनब्लाबो। आं बे बालाजि टेम्पोलाव खेबनै थांनाय जादो खेबसे जोंना बे ओ बड' लेंगुवेज लारनिं सेन्टारनिफ्राय ओ बर' फोरोंनाय जायफोर जायगायाव माने बर' रोहो बर' ब्लाब्लो बर'बाबो माने बर' रोङा ना।
औ।
माने बांसिनै एसामिस रायलायो फंसेबो बर' रोङा बे बायदि जायगायाव फोरोंगिरि महरै सायख'दोंमोन ना नांगौ जादोंमोन बेयाव जेब्ला बाथौगुरि जायगायाव थानानै आरो हरसे थानानै बेवहाय जोङो हराव उम ओ हराव लोगोफोरजों एसे बेरायग्लांदोंमोन आ दों मोनाबिलि समाव माने।
ओम ओम।
उम। खेबनै जाबाय आरो बेवहाय बेरायनाया आं।
औ औ बेे मन्दिराव?
औ ओ बे मन्दिराव।
ओ ओ आं आंथ' उन्दैयाव थांनायानो दा थ' देरनानै आं थांनाय जायाखै बे मन्दिराव थांदोंमोन आरो आमफाय मा होनो बे सि शिबसागराव थांदोंमोन बेयाव मा मा मन्दिर दंमोन लायो?
मायाव होनदो?
अ अ रंघर कारेंघर दि बिदि दंना शिबसागराव। बे आहमफोरनि माबाया ओ बे अ बेयाव थांदोंमोन आरो।
औ।
मैदाम माबा माबि दंना।
अ बेवहाय नोंथां बेफोरो ओ खौ नायनानै नोंथाङा माबोरै मोनदोंमोन?
बे आंथ होमबाना उन्दैमोन नालाय बांद्राय गोसोआवबो गैला ओमफ्राय काजिरङा नेसनेल पार्कआव थांदों आरो बेयाव ओमफ्राय मानासावबो थांदोंमोन।
अ
औ बिदिनो ओमफ्राय
नोंथाङा मानासाव जे बेरायदोंमोन ना औ
ओमफ्राय बै गुवाहाटि जुआव थांदोंमोन आरो।
अ गुवाहाटि आं दासिम गुवाहाटिी जुआव थांफेराखै बेवहाय खिन्थु बे ब्रह्मपुत‌ थ, रिभार हेरिटेज दङनाा बेवहाय थांबाय ओ।
आं खेबसेल थांदों आरो।
औ औ माब्लाबा सम मोनोब्ला आंबो लोगोफोरजों थ थांगोन सानदों
औ औ थांनांसिगोन औ दे होमबा दोनथनोसै ना
औ जागोन नोंथां।
औ।